ओ खोनादोंना खोनायाखै?
खोनाबाय?
उम मा खालामदों?
नै उन्दुलाबायैनानैसो दङ' आजा उन्दुदों नालाय बेखौनो फादां।
ए उम।
नोंहालाय मा खालामदों?
लामायाव जिरायनानै दङ। दसे बेलासिनि बारजादों। मा होनो औ बिदिनो थान्दा।
ओंखाम ओंख्रि संनो सम जाथ'आखै?
उम सोमोनो।
ओं न'आव गरम जायो।
संथ'वाखै।
हो? नों आंखौ दहय बुदों। मा होनदों?
ओंखाम ओंख्रि संनो सम जाथ'आखै नामा होनदां?
ए आं सङा मामियासो सङो। ओरै बाबा बाथाय होआ उम बाबाबा होयो उम गैया बाथाय ओहो ओरै
नोंना लोगोफ्रा जि थेब थेब रायलायगासिनोथारहाय
ओ दावरावथार
उम
बिदिनो दावराव इसोरो
अ
हा अनथाव बाथाव ओरैसो
माइफ्रा सोमखोर सोमखोर जाहाङाखै?
जाहांबाय ओ
नों खानाय बोनानै लायो नामा?
ओहो बोआ
ए बोनानै लायो नामा नंदों आं औ खोनादों
ए आं बोआ होनदां खानाया बोनानै गारजिसो जादों
जानला मानला बोबाय थाखा नाङा आ खानाया
खाना गदां सेस ओंखारजोब्बाय हाबायाव बोनाया
ओंखायन्थ' बिदि बोजाया गाज
बोखायाल ओ बोखाला आङो दङ ओरैनो
मा होनो माबा होननो गोसो खांदोंमोन आं बावलाय लांबायसो
दसेनो बावथारबाय
ओं ओ
दे थाब गोसोखां
अ खानाया लावबाय नोंना लावफिनबाय?
एसे लावबाय
हाजाबाय
खाजाखायो खानाया
अअ ए
उम
नोंनि लोगोफ्रालाय खानाय गोलाव गोलाव लायो ना खानाय गुसुंफोर लायो?
इसिना सानैना एसे गोलाव गोलाव ओमफायो ओमफायो सानै ना गुसुं माने आंजों सासे लोगोजों गुसुं
अ ओमफाय नोंसोर स्कुलाव मोजां मोनलायथार
हो
नोंसोर स्कुलाव मोजां मोनलायनो रोंबाय नामा?
माखौ?
मोजां मोनलायनो रोंबाय नामा होन
माखौ मोजां मोननो?
बयफ्रेन्फोर दं नामा नोंसिना?
गैया इदि
ए रावनाबो गैफेरथारा?
ओहो जों रावबो इदि नंखाया।
लोगोफोरालाय दंना गैया?
ओहो लोगोफोराबो इसोर मबाइलखौनो लाखाया
ए नों नों
आंबो दसे दसेल' लायो। हो?
मबाइल लायाबाबो थायोना।
जोंना गैखाया।
ए। नोंलाय दा बायदियाव लागोना लाया दा बायदियाव लागोन मा लाया नों मोनबा सोरबा नों माबा खालामबा बुंबा
दानो लाथवा
ए। कलेज फरायबा ए बिदियावसो लागोन।
ओ।
ए। नों माबायदिखौ फसायगोन फसनजागोन।
होद मिथिया बे गोसोनि मिलायनायसो दा।
न बांङा मोजांखौ ना गारि मथर गोनांखौ ना महरा बिराद हेन्थसाय मोजां नायनो मोजां बिदिखौ माखौ
न बां महरजों सोलिया बे
मारैथो
बे गोसो जोंसो बे न बां मोजां मोजां गोनांआ अनाबा
ए ओमफ्राय जेनेबा नों गोसोआ मोजां फोरखौथ नायखागोन आरो ना।
ओं।
ए गोसोआ सिगां समावहाय
फसाव बेसेयाव गोसथोनाय
आंखौ आं आंना माबा रावबो गैयामोन। ओमफ्राय आंखौसो सान सानै ओरैनो माबा खालामोमोन। ओमफ्राय आंना गैयामोन आं रावजोंबो कलेज फरायलायबाबो आं रावजोंबो माबाफेराखै ओमफ्राय आंखौ एसे मानसिफ्रा फसन आंखौसो मानसिफ्रा फसन्द जायो। ओमफ्राय आं रावखौबो फसन्द खालामा। आं खिन्थाना लाखायोना आं ओरैनो थाब ओमफ्राय थायोबाबो लोगो बायदिसो थायोना।
फोथायनो गोब्राब फोथायनो
लाखायाखै आङो।
सेनगोन गोनां
खोनादों?
देनांहाय नोंनिया जाबाथाय खिन्थाहरदे माबायदि गोसो मोजां गोसो गाज्रि नोंना महर गाज्रि खानांगोन नङाबा उनाव हाव जालांबाथाय बावलायनो हायि जायोनो। थाब खिनथाना लाखा
बे खोथाखौथ' मिथियो। नाथाय सानदों नों खोथाखौ मिथिया ओ। दा गैया देनां ओंखारबा खोन्थागोन आं।
ए ओमफ्राय फरायनायफ्रालाय बोरै जादों दा।
इक्जाम होखांबाय रिजाल्टआसो मा जायो।
औ।
फार्स्ट इउनिट टेस्ट जाबाय।
सिगां समनियालाय माबायदि जानायमोन मोजां फैगोनना फैयाखैमोन रिजाल्टआलाय?
आंहाथ' ए ग्रेदावल'सो थांखायो बियाव थांफेरानो मथथे।
ए सोर सोर थाङो बेयावलाय?
एयावहाय जों साब्रै साबासो ए थाङो साब्रै साबा नङाबा सानै साथाम इजायै थांगोन आरो। ओमफ्राय ए प्लासाव सासेल' थाङो।
बे साथामनि गेजेराव सोर बांसिनथार थांबावो आरो?
फार्स्ट थावहायो माने आं बुजियाखै कुइसनखौ
जेनेबा बे एनि गेजेरावनो नाम्बार वान नाम्बार नाम्बार थ्रि थायो बिदिया सोर जागोरो?
खोनन्थायानो जायखिजाया लाइनसो होलांजोबो।
नङा ब्रा दा नोंसिनियाव क्लासावहाय रल नाम्बार वानआ सोर?
वाना
ओ
वाना हायो नासोरबारिनि। जों गामियाव हाबसननाया दालाय। ओमफ्रायो थुवाहाय आंनि लोगो। माइनावफुरनि थ्रियाहायो आं
गोरोंथार नामा बिसोरो?
बिदिनो गेजेराव बे रल नाम्बार वान थु नालाय एसे गोरों आरो। एबारनिफ्राय साबसिन मिथिगोन
ए
उ बे गोदो मानसि बुरजा एमिनिया दा हाइ स्कुलनाथ' क्लास मोननैल'सो नालाय उम
आरो एबार एसे गोरासिनसो जासिगोन ना। माखौ माखौ बां माखौ बांसिन हायो?
नङा हो
ओ माखौ बांसि दा माखौ बांसिन हायो नोङो मा माखौ ओमफ्राय माखौ बां हासिना
साबजेगा?
ओ आं बिदिखौ खोन्थानो रोङालै।
ओमफ्राय आङो साब सिन आं मोजां मोननाया ओमफ्राय आङो मेट्सखौ मोजां मोनो आरो। माने मेथ्स बानाय नायावहाय आङो बिराद इन्ट्रेस् मोनो नागिरबाय थानो मेट्सजों जुजिनो। उम ओमफ्राय आंथ' बर' साबजेक्टयाव ओरैनो नाम्बारखौनो मोनखाया।
हाब गावनि माबायावसो गावनि रावआवसो।
उम
बर' साबजेक्टआवहाय आङो सबसे खमसिन मोनो बड'आव बारा हानो नागिरा ओमफ्राय मेथ्स मेट्सखौ बिराद माने मोजां इन्ट्रेस् मोनो आरो मेट्स बानायनो।
ओमफ्राय बड'आवलाय मानि थाखाय गोरा जायो बड'खौथ' बड' लेंगुवेजखौथ' जे नोंनि माबायानो नोंनि रावानो बर'। ओमफाय बेथ' बर'सो ओमफ्राय नों मायाव गोरा मोनखो जेनेबा?
बर'आवहाय बाथ्रा फाव जि लिरनायाबो गोलाव गोलाव जायो। ओमफ्रायो
नों बिखौ
इदिनो बर'आवहाय बांसिन गोलाव गोलाव जायो।
बांसिन गासिबो माबायथ' बर'आवनो बांसिनमोन
मेथ्सबाथाय फरमुला थायो फरमुलाखौ मिथिबानो हालांजोबो ओमफाय बड'आव बानायना लिरनांगौ जायो बानायना लिरनो प्रब्लेम मोनो।
स'सेलाबो बड' बायदि सिसथेम हिस्ट'रियाबोथ' बद' बायदि सानो हाया नामा बिसोरखौ। ससेयलाबोथ' गोलाव गोलावथार।
जोंहाथ' मा होनो हिस्ट'रि माबायावहाय हिस्ट'रियाथ' हिस्ट'रि जिअ'ग्राफि ओमफ्रायो माबा थायोना पलिटिकेल साइन्स।
औ।
ओमफाय बेयावलाय आं हिस्ट'रिखौ साबसिन मोनोलाय।
दोन्थनोसै खोमा?
मा होनो ओ-ओ दे।